औ औ
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामदों
औ नोंथाङा आंथ' दासान्दि दंथ'यो।
औ औ नोंथाङा सम दङबा आंनो दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथांनो हागोन।
याव फहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मान बर' फोरनियाव जोंनियाव संनाय खावनाय जानाय लोंनायावथ' जोंनि बर' आइ जबो आखा फाखा नङा नोंथां खहाबथावना गोबां दङ बर'नि
औ
नोंथाङा बर'नि खवथाना मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन। ओ बर'फोरनि खहाबथावना ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दं। ओ बर' फोरनि ओंख्रियाव जे नों मोजां मोनसिननाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनियानो थायो जे मोनसेल' थाया आंनि आंनि बेलायाव बेबादि आंनि मोजां मोनसिननाय ओंख्रि बेफोरबायदिथ' गै या आं गासैबो बर'फोरनि मैगंखौनो गोथाव मोनो। ओ जों बर'फोराहाय गोबां रोखोमनि मैगं खाबथिंनानै जानायखौबो नु नुनो मोनो एबा गोबां रोखोमनि खारै मैगंफोरखौबो बानायनानै जानाय नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि बर' आइजो आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ गावबा गावनि ओ रोंग'थिजों जो बानायनाय ओंख्रिफोरखौहाय दिनैसिम जाबोगासिनो दं। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय ओ मख'जाथावसिन ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनला खारै, नारजि ओ बेफोरबायदिनो सबाय साम', दाउ सबाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि दं ओ बे बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो खारैजोंबो ओ थावजोंबो आं मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला जो आंनि मोजां मोननाया बेफोरनो ओ हारथिंनाय मैगंफोरबो जों बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला मानि मुनि ओ लाफा सायख', खेरा दाफिनि, ओ दौस्रोम सिफुं हेलेन्सि
औ
बेबादिनो खिफिलेवा गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों बर' हारिफोरा जायो। ओ बर' हारियावहाय हाबथिंनानै जानाय मैगंफोरा गोबां रोखोमनि मुलि हारिनिबो ओ जों नुनो मोनो जेरै बादि होननानै बुङोब्ला मानिमुनि ओ खिफिलेवा बेफ फोरबो अन्थाइ बाजाब बेफोर गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि मैगं। बेफोरनि गेजेरावहाय जों खिफिलेंवाखौबो ओ दाउजों हाय जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जों अनला खारैखौ ओ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ खारिखौबो नांग्रोगौ जायो बेनि उनावहाय जों ओ माइरं खौहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जों बे माइरंखौ एसे एसे रुइयोब्लाथाय ओ दैनिफ्राय बेखौ सोमनायनिफ्राय दैखांनानै बेखौ गुन्दै जानाय बादियै थोबसे सि एबा ओ उवाल एबा दिंखिफोराव जों गोदोनि सुबुंफोराहाय देनायखौ नुनो मोनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो मेसेननि जुग बा आथिखालाव गोबां जौगानायजों लोगोसे ओ जों नुनो मोनो जे ग्रेन्डार मेसिनफोरजों हाइ गुन्दै खालामनानै लानायखौ बेफोरबायदिनो जों ओ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेखौ ओ सारायावहाय जों दै होनानै दैखौ गोदौहोनानै लाग्रोनाय जायो। ओ जे नोङो माबा मोनसे ओ बेदरफोरजों बा नाफोरजों ओ अनला खारैखौ संनो थाखाय गिबियावनो ना एबा बेदरखौ एवफ्रानानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जों अनला खारै संनो थाखाय दैखौ गोदौ ग्लब गोदौ होनानै ओ खारै संख्रै फानलु गो नांगौ जखानि होनानैहाय बेवहाय जों गोदौनाय दैयावहाय अन गुन्दैखौ सारस्रि सारस्रि गारबाजोंहाय एर नानै गथा जानो हायै बादियै एरग्लुंनानै होनो नांगौ। बेफोरबायदिनो ओ मोनहां मोनहां जानाया लासेैहाय जोङो मोजाङै एरनानैहाय बेवहाय ना एबा ओ बेदरफोरखौ गारसन होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावनो गोबाव समनि उनावहाय बेखौ जानानै जानो हानाय जानानै फैयो बेबायदिनो बानायनाय जायो जों बर आइजो फोराहाय अनला खारैफोरखौहाय बेनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो दं सबाय साम सबाय साम होननानै बुङो अब्लाथ बे मोनसे बर'नि नागारथावनो हायै ओंख्रि होननानै जों गासैबो मिथिखायो सबाय सामखौबो जों संनो थाखाय गिबियावनो सामखौहाय दैमा एबा ओ हाखरफोरनिफ्राय जों बर आइजोफोरा खननानै बा ना गुरनो थांनायाव मोनब बोनायखौ खनानै लाना फैनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो साम खौबो जानो थाखाय गोथावब्लाबो बेयाव गोबां खस्थखौ जों नुनो मोनो सामखौ जों जानो थाखाय गिबियावनो बेखौ साफा सुनानै लाग्रोनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला बेयो दैनि बुस्थु बा दैयाव थानाय जिराद दैयाव थानाय जिरादफोराथ एसे लेथ्रा बा गाज्रि रोखोमनि जों नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जों सामखौहाय साफायै सुनानै बा सान्द्रिफोरावहाय हुनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरनि उनावहाय बेफोर बेफोरबायदि खालामनायनि उनाव बेखौहाय ओ धाखोन सामनि जि थाखोन थायो एबा खिथौ बेफोरखौहाय दाननानै साफा खालामनानै साफा सुनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोंनो सबायखौ ओ नांगौ जायो सबायखौबो जों सोमनानै दोननानै ओ जेब्ला गुरै जायो एबा बेनि जि बाख्लाफोर थायो बिगुर बेफोरो साफा जानायनि उनावहाय बेखौ साफायै सुनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय साफानो दाननानै बा सायनानै लानाय सामखौहाय ओ सार नायाव मोजाङै एवनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो साफा एवफ्रानना लानायनि उनावहाय बेखौहाय ओ सबायजों संनो थाखाय सबायखौ दै गुदुङाव रुनानै लानाय जायो बेवहाय खारै संख्रै ज नांगौ जखानि होनानै सामखौहाय गारसनानै मोज जाङै संनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबाव समनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जाना नानै फैयो बेफोरबायदिनो जों बर हारियाव गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ खहाबथाब खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो नारजि होननानै बुङोब्लाबोथ जों गास सिबो मिथिखायो नारजिया मोनसे बरफोरनि एंगारनो हायै बाहागो बे नारजिखौबो जों गोबां रोखोमनि बा गोबां खामानियावहाय बरफोरनि ओ बाहायनाय खौ नुनो मोनो
लांदां
ओ नारजिया जानायावल‌ नङा गोबां रोखोमनि खामानियाव जोंखौ हेफाजाब होयो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर हारियावहाय मानसि थैयोब्ला बेखौ नांथारगौ बे मोनसे बर हारिनि एंगारनो हायै ओंख्रि बा ओ ओ मैगं हारिनि जिराद होननानै बुंनाय जायो मानसि थैयोब्लाबो जोंनो बे नारजिखौहाय नांगौ जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खामानियाव जोंनो नारजिखौ नांगौ जायो नारजिया जानायावबो जोबोर गोथाव बेखौहाय अमा बेदरजों जानो जोबोर गोथाव बा खहाबथाव मोनो जों बर हारिनि मानसिफोराहाय बे नारजि खौ हाय जानो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ ओ नार्जि गोरानखौहाय दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव साफायै सुनानै बेखौ अमाजों संनो थाखाय अमाखौहाय एवफ्रानानै लाग्रोनाय जायो बेबा दिनो जों ओ संनायखौ नुनो मोनो।
ओ बेवहाय खारै संख्रैखौबो मोजाङै नांजासे होनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर बायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय नारजि मैगंनि गोहोमा जोबोर गोथौयैनो गोलैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोर बायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोरखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव जोंनि बे खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोरखौ गुबुन गोदेर गोदेर बा ओ दखान गलाफोरावहाय हटेलफोरावहाय फाननायखौ नुनो मोनो। गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बे ओंख्रिखौहाय आथिखालाव गोबां जानायखौ खौ बा गोथाव होननानै मिथिजानायखौ जों गुबुन हारिजों नुनो मोनबोदों। ओ गोबां रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि मैगंफोराबो गोजौ थाखोनि ओ मासियावहाय थांनायखौ जों नुनो मोन्दों दावगालांनायखौ नुनो मोनदों। मोनसे हारिया जौग जौगानो थाखाय बेनि महर मुस्रि बा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय नाय बेफोरजोंसो जों बर' हारिखौ बा मोनसे हारि खौ गोजौस फारसे ओ दावगालांनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि जानाय लोंनायाबो जोंनि बर' हारिखौ बेहाय जोबोर गोजौ फारसे दैखांलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ नोंथाङाबो नोंथांनि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरनि सायाव माबादियै ओ बानायनाय बा माबादियै ओ जौगानायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ ओ जोंनिया थ' बिदि बरनि ओंख्रि होनोब्लाथ ओ खहाब थावना ओंख्रि होनोबा गासै ओ बे बासिनो हायै ओंख्रि दङ। गासैबो एखे रोखोमैनो गोथाव खहाबथावना जों बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव मा ओंख्रियाव मा होनो संबा ओ गोथाव था एबा खहाबथावना जागोन बेखौ मोजाङैनो मिथिखायो नङा होमबा नों थां ओ आगोलनि फ्रायनो जों ओ नोजोर होनानै नायोबा गुबुन हारिनिसै जों बर' ओ आइजोफोरखौ जोङो संनाय फांनायाव जोबोद आखा फाखा नुनो मोनो नङा होमबा? ओ बेनि गेजेरावनो ओ बिदिनो गासै ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि खाबथिंनाय मैगंफोरखौ बर' आइजो फोरा
औ।
बिदिनो खाबथिंनायाव जोबोर आखा फाखा ओ बिदिनो गोबां खाबथिंनाय मैगंफोराबो गोबां खहाबथावना दङ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि मानमुनि बिदिनो खिफि बेन्दों ओ बिदिनो जारि ओ थुनथुनि बुथ था गुथ्रा बिदिनो ओ गोबां मैगं दङ। बर'फोरा खाबथिंना जानो हानाय ओ बेनि गेजेरावबो जोङो ओ बिदिनो सबाय सामु ओ सबायजों दाउ अनलाजों दाउ अमा बिदि गोबां ना गोबां ओ नुनो मोनो गोथाव खहाब थावना गोबाव गोथाव गोथाव गोबां बर'फोरनि मैगं दङ। ओ बिनि गेजेरावनो जोङो अन अनला ओंख्रिखौ ओ एसे ओ बु-बुहुम नाङैनो बर'फोरनि ओ बेखौ गुबै ओंख्रि होनना मोनथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ गोबां रोखोमनि संना जाजायो बेखौ दाउजोंल' नङा बेखौ ओरैनो गोजाबो आलुफोरजों संना जाजायो बिनि अन अनगायैबो जोङो खायला फिथाइ आरो जोङो गाम्बारि बिबारजों अनला संजायो अमैथ्रु बिबारजों अनला बिदिनो सेवालि बिबारजों बासिगिर बिबारजों गोबां खबथावना जोङो मैगं होनानै जोङो संनायखौ नु नुनो मोनो बिदिनो जोङो अनला खारैखौ जोङो अनलाखौ जोङो बिदिनो माइरं गोरलै होनाय समाव बिदि आघोन मागो समाव जोङो बर'फोरनि फोरबो थायो नङा होमबा नोंथां बेहाय जोङो बेखौ होनाय नुनो मोनो अनला ओंख्रिखौ जोङो बेखौ जोङो लाइ लाफानि बिदि समाव जोङो लाइ लाफाखौ मोनो नङा होमबा नोंथां लाइ होनानै लाइ फाख्रि होनानै जोङो ओ संनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आ संनानै जोङो रायजो राजाफोरनो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायै अनला खारैया बर'नि हाबायाव जोंनो नांथारगौ गोनांथि नङा होमबा हाथासुनि खुनायाव जोङो अनला ओंख्रिखौ होनायखौ नुनो मोनो आगोलनिफ्रायनो नाथाय दा दा सोलिफुबाय थानाय मुगायावबो जोङो ओरैबायदि नुनो मोनो बर'फोरखौ ओ बिदिनो दालिफोर आगोलहाय जोङो दालि ओंख्रि बिदि रायजो राजा जाहोनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दानिया जोङो अनला ओंख्रिखौनो गासै गासै रायजोफोरनो जोङो जाहोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां माने आगोलनि दिनाव बिदि बिदि अनला ओंख्रिखौ हाथासुनि खुरनाय समावसो जोङो बिदिनो नेम खिनिखौ बानाय नायना दोननाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दानि दिनाव जोङो गासै रायजोनोनो जाहोनाय नुयो नोंथां
औ
बिदिनो बर'फोरा बिदिनो संनाय खावनाय फोराव जौगालांनो हादों बिदिनो गोबां दखान बिदिनो गला